हेलौ
औ हेल'
अ औ खोनादों दे
औ नोंथाङा मा खालामबाय दङ
अ आं ओरैनो दंथ'यो र' दा जिरायनानै जाथ'वाखैनो र' नोंथां
अ मा ओंख्रि संदों नोंथां मोनहा
जोंहाथ' माबासो मा होनो बेखौ जोंहाथ' दिनै अनलाजों दाउ ओमफ्राय
मैगङा बिदिनो इकस आलु बिदिनो लाब्रा ओमफ्राय
अ ओं औ औ नोंथांजों एसे सावरायजागोन नामा?
अ सावराय जागोन दे। उम, सावराय जागोन दे नोंथां।
आं बेबायदिनो ओ दा ओ दा दैज्लां बोथोराव बिदिनो मैगं थाइगंङा माबायदि सोलिगासिनो जेनेबा मा मे मा मा मा मा जेनेबा दा मैगं थाइगं मै मैगं थाइगंनि दामफोरनि बागै आं नोंथांनाव सोंनो सानदों आरो।
उम दाथ' मैगं थाइगंङाव दा दैज्लां बोथोरनि होनबाथ' दा दाथ' फोथारफोराव दुब्लिफोरावबो बांसिनानो माइ गायजोब्बाय नालाय दुब्लियावथ' दा दुब्लिनि मैगं थाइगंथ' गैया दा एसे न'नि बारि खाथिफोरावनो न'नि खाथि खाथियावनो गायना लानाय दङो आरो
औ।
बेफोरानो जाहैबाय न'नि खाथि खाथिनि भिन्दि, जिंखा मैथा, लेस्रा बिदिनो ओमफ्राय ओ माहोनो बेखौ ओ काक्रेल बेफोरनो होनदा दानि मैगंफोरा ओमफ्राय दाथ' अखा हाबाय थानायदो दै दै गोजा जायोना जेथिंबो बानलुफोरबो थायो खासें बारियाव बिदिनो हाया एसे गोथौबाथाय बानलुफोराबो दै सोरोबनाय जानानै बिदिनो थैलाङो आरो ओमफ्राय आरो हा खायसे बोरिनिया आरो मोजाङैनो थलाङो दाथ' मैगं थाइगं फोराबो अखा बोथोर अखा हानाय मानायदो दामफोराथ' बां-बांबोबायगासिनो। दाथ' दामफोरा गोसा गोजा मैगं थाइगंनिफोरा। सिजोननि मैगं थाइगङाथ' न'आवखौ बानायनानै जानो हाबाथ' मैगं थाइगंखौ जोबोद मोजां देहानि थाखाय दाथ' हाथायाव ओंखारनाय फाथ' उम बांसिनानो माबा मुलि होनाय खोनायो। मुलि होनानै बानायनाय इदि होननाय खोना बांसिनानो। बांसिनानो न'आव जाना मानायना जानो हाबा निजे निजेनि देहानि थाखाय मोजांसिन आरो। फ्रेस स न'आव जानो बानायनाय मैगंफोरा। गो थ गोथां इदिनो जोंहा थ' बांसिन बिदिनो न'नि लकेलबो जायो बिदिनो आरो बायनाबो लाबो फाजारनिफ्राय।
औ औ नों-नोंथांमोनहा ओरैनो मा मा मैगंखौ गायनानै मोजां मोनो ओरैनो मा मा मैगंखौ गायो?
जोंहाथ' ओरैनो दा गाक्रेल गायो बिदिनो भिन्दि, मैथा, जिंखा बेफोरखौ गायो आरो दा। ओमफाय बानलु बानलु बानलुफोराबो थायोआनो दे न'आवनो। न'निखोनो जाबाय थायो बांसिन बारा बायानो बानलुखो।
औ। आरो नोंथाङा औ । ओरैनोथ' बिदि न'आवथ' बिदिनो ओ बिदि गायनाय जाया आरो हा एसे माबा ओ खमनि थाखाय बिदिनो गायनो जागा गैयिनि थाखाय ओरैनो बानलुफोरखौ गायनाय जायो। बानलु ओ बिदिनो कार्जि
उमह।
कार्जिफोरखौ गायनाय जायो आरो। ओमफाय ओरैनो खाथि खालाफोराव नुनो मोनो आरो बिदिनो ओ लेस्रा, काक्रेल ओ
औ।
पथल, ओ भिन्दि आरो उम कबि जोगोनार, लाव बेफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो।
अ
ओ उम ओरैनोथ' ओ बे फोरनो सोलिबाय दंखायो। औ बेफोरनो आरो दा बयनिसाय उम फेमास होनोब्लाथ' दा ओंखारबाय थानाय ओ मैगंआनो जाबाय बे थास' बिबार थास' बिबारखौ होनो नोंथाङा जानो मोजां मोनोना मोना
थास' बिबारखौथ' मोजां मोनो मोननाया जानो।
औ
नोंथाङा मोजां मोनगोनना मोना
औ थास' बिबारखौथ' आङो जोबोर मोजां मोनो आरो बेखौ। बेखौ अमा जों जायोब्ला जोबोद मोजां मोनो आरो। औ थास' बिबा थास' बिबारखौ नोंथाङा थावजों जानो मोजां मोनो ना ओ खारै बे जों जानो जानो मोजां मोनो
बि थास बिबारखौथ' आङो खारैजों जाफेराखै संबा जोंङो आंथ' बिदि संनो मोना जोंहा न'निया आइआ संनाय जायो आरो बिदिनो थावजों सङो आरो।
औ औ बोरै बोरै बोरै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
अ थास' बिबारखौथ' बिदिनो आंथ' संबाय थानो बिदि मोना नालाय आइआ मालाबा होननायखौ खोनायो जेनेबा बिदिनो माबायो होनो थावजों मालाबा अमाजों जायो मालाबा नाजों बिदिबो जायो मानोना लाबबाथ' बाजारफोरनिफ्राय ना बायना लाबोबाय लाबोनानै थास' बारखौ लाबोथारबाय लाबोनानै बिदिनो थावजों एवना लाग्रोयो होनो सायनानै फार्स्टावनो
औ
गिबियावनो सायना लाग्रोबाय लानानै नाखौबो सायबाय बेखोबो नाखौबो मोजाङै एवफ्रामबाय थास' बिबारखौबो मोजाङै एवफ्रामबाय बिनिफ्राय माबाबाय मा होनो इदिनो देनाय मायबा मायबि बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें बिदिनो जिराफोर देनानै थास' बिबारखौ मोजां एवफ्रामनानै बे जिराफोरखौबो होफानानै गोदौ होबाय होनानै दसे गोदौ होनानै बेखौ गेब्लेहोजोबनानै मोजां गारबादो एग्लिजोबनानै नाखौ होनानै दै होनानै दसे ग्लाब ग्लब गोदौ होनानै साखिनानै खाङो बिदि होनो आरो
औ अम
बिदिनो जाबाय ओमफाय नोंथाङा खारै जानो मोजां मोना थाव जानो मोजां मोनो थास बिबार खो
आंबोथ' ओ आङो बांसिनानो थावननिसो जाखायो ओरैनो खारै होनोब्लाथ' बिदिनो मोनजाबाय खारैनि खारैनि थास' बिबारखौबो थेवबो आङो बांद्राय बिदिनो खट मोना आरो जेने थावनाय मोना आरो गोथाव मोना आरो बेयो खारैजों संनायखौ थावनिखोनो बांसिन गोथाव मोनो आरो।
थांलां आं थास बिारखौ संबा अम सोर सङो ओरैनो माबायदि सङो खारैनिखौ खोन्थानो होगोन नामा खारैनि संनायखौ मिथिगौबा नोंथाङा
खारैनिखौ बिदिनो गिबियावनो साइना साइना लाग्रोबाय थास' बिबारखौ बिदि ओ आं खोनादोंसो आरो बि जेनेबा आं आंबो बारा मोजां मिथिया थास' बिबारखौ गिबियावनो सायना लाग्रोबाय सायना लाखांनानै बिदिनो सारायाव साराय गुदुङाव ओ थास बिबारखौ होना लाग्रोबाय सुनानै ओमफाय बेनि उनाव ओ खारैखौ होना होबाय बिदिनो गारबायाव जेने खोस्लियाव लानानै खारैखौ होना होबाय। खारैखौ होना होनानै बिदिनो एव एवना लाबाय बेखौ ओ खारैजों एवना लाग्रोबाय बिदिनो एवना लानानै जेब्ला बेयो रबबा रबबाथाय बिदिनो दैखौ होना हाबाय आरो देना लानाय ओ‌ बे मस्ला जेनेबा ओ
ओ
बानलु आरो सामब्राम गुफुर बेफोरखौ देना लानाय खौ होना होबाय बिदिनो बिदिनो एरना होबाय थानाय होनानैै बिदिनो दैखौ होना होबाय आरो बेयाव मायबा मोनसे होनो गोसोबा जेरै अमा अमा नोङाब्ला ओ नाफोरखौ बिदिनो ना जायोबा ना नाखौ होबाय आरो अमा जायोब्ला अमाखौ होना होनो हाबाय आरो एवफ्रामना लाखानानै साइदाव दोनखानाय ओ अमा एवना दोननायखौ बिदिनो साराआव होना होबाय बिदिनो ओमफाय बेनि उनाव लास्टाव बिदिनो साखि नायनानै बिदिनो माबाबाय आरो
औ
खारैनिआबो बिदिनो एखेआनो जायो आरो संनाय माबाआ औ
अनायआ ओ संनाय आयदाफोरा एखेयानो जायो जेनेबा थावजों खारैजों ओम
औ
ओम
आरो ओ नोंथाङा बि बे बोथोराव ओंखारबाय थानाय मैगं थाइगं मैगं थाइगंफोरनि बागै एसे फोरमायना होबावनो हागोन नामा
बे बोथोराव ओंखारबाय थानाय होनब्लाथ' ओम बेनोसै दहायनो जोंथ' बुंखानांबाय अ हाग्रानिया जेनोबा
औ हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ एसे फोरमायना होनो हा
ओफ्राय आरो मा मा होनगोन बेखौ थास'आनो जायो मानजिया ओमफ्राय आरो हेलांस्रि बेफोरबो गोलैयोना हाग्राआव
नोंथांआ दिंखिआखौ जाफेरदोंना जाफेराखै
दिंखिआ दिंखिआखौ जाफेरबाय जानाया जेनोबा खानानैबो जायो मालाबा न' खाथिआव थानायफोरखौ
औ दिंखिआ दिंखिआखौ दिंखिआखौ ओरैनो ओ मा समाव जानांगौ आरो मा समाव जानाङा नोंथाङा बेफोरनि बागै मिथिगौ नामा
आंथ' बेफोरनि बागै बांद्राय इदि मिथिया माने दिंखिआखौ जाबा सानावनो जानांगोन होननानै मिथियो आरो हराव जानाङा होननानै होनो आरो मानसिफोरा मानि थाखाय खौ बारा आ मिथिया
अ ओरैनोथ' आं खोनानाय बायदियै औ औ
उम
दे होमबा ना नोंथां औ दा मा समाबो जाबाय नोङा बा औ औ दे होमबा ना?
दे होमबा गोजोननाय मोनबाय नोंथां सावरायनानै दे उम।